औ
हेल'
औ खोनादों
दं दा न'
औ
हेल'
औ खोनादों
आस्सा नोंथांखौ बे मोनाबिलि समाव कल खालाम खालामनाय जाबाय स' कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय जे नोंथांजों आङो गारि जोङो गोबा गारिनि सोमोन्दै जों एसे रायज्लायनो थाखाय कल खालामनाय जादों
औ औ हागोन रायज्लायनो हागोन जों मोजां बे मोजां माबा मोनसे
औ
मोजांनि सायावनो जों रायज्लायनो नागिरदों स
जोङो गारि गारि होननानै बुङोब्लाथ' दायो बुहुत बहुत सोलियोसै गारि फोरा ओ गारि बानायना गारि होननानै बुङोब्ला जेनेबला गारिया गोबां रोखोमनि दङ जेरैहाय बि बिदिनो खायसे गारिया साखाया थोंथामनि दङ बा जेरै स्कुटि स्कुटिखौ नायोब्ला स्कुटारखौ नायोब्ला जोङो साखा थोंनैजों जोङो सोलियो गारिखौ आरो बेहा माने लाइटफोर दङ माने नुयि समाव मोनाबिलि सम समावहाय नायनो थाखाय लाइटफोर दङ बा बिदि सोरबाफोर फैनायफोरखौ माबा सार्ट खालामनो थाखाय बिदि हर्नफोर दङ हेन्देलफोर दङ ना बेफोरबायदि जोङो गारि स्कुटार बा स्कुटिया बेफोरबायदि आरो जोङो साखा थोंब्रैखौ नायोबा जोङो बिदिनो जोङो साबबासो जिरायग्राबो दङ अ बा बिदिनो बासफोरबो दङोजोंहा बाथ्राफोर दं माल फोर रोगानो थाखाय जोंहा ट्राकफोर दङ ट्राकफोराव बिदिनो माइ माइरं। फोरखौ गोगोजान। गोजान जायगाफोराव बिदिनो साप्लाइफोर जों हरनो हायो बेफोरबायदि गारिया जोंनि थाखाय। गैगोनांथि आरो बिदिनो जोङो ओ कारफोरखौ साननानै नायोब्ला जोङो माहाबाफोर थांनो गोनांब्ला जोङो बेबिफोर गारि। फोरा जोंखौ हेफाजाब खालामो नङासै बेफोरबादि गोबां रो खोमनि गारिफोर दंङो ओ माने दानाथ' गुबुन गुबुन गोदान गोदान बिदिनो। कम्पानिफोरा माने गारिफोरखौ गोदान गोदान मुंफोरखौ होनानै गोदान गोदान दिजा जाइनि गुबुन गुबुन रोखोमनि माने दिजाइनफोरनि गारिफोरखौ बनायगासिनो। सिनो दा उम दा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि माने गारिफोर दङ बे गारिफोरा जोंनि थाखाय जोबोद माने ने गोनांथार बा जोंखौ बुहुद माने हेफाजाब खालामो। जेरैहाय जोङो बाहाबाफोर बिदिनो। थांनो गोनांब्ला गोजान जायगायाव थांनो गोनांब्ला जोङो बे गारिफोरावनो जोङो गाखोनानै जों थां नो हायो बा अखाफोर। सान्दुंफोरखौ जोङो सान्दुं गोसाफोर जायोब्ला जोङो सान्दुंफोरखौ लायालासेनो। बा एसि फोरखौ जों लानानै जों गारि सिंङाव आरामै जिरायनानैबो जों थांनो हायो बेफोरबायदि सुबिदा। फोरा दङ आरो बिदिनो गोजानाव बिदिनो थांनो गोनांब्लाबो गारिफोर। फोरखौ जोङो मोजाङै जिरायनानै जों थांनो हायो बा बासफोरजोंबो जों थांनो हायो। बासावथ' गोबां बिदि। बिदिनो जाज माने मानसिफोरा गोबां मानसिफोरा थांङो माने गाखोनानै थांनो हायो नङासे बे ओ बेफोरबायदि हुबिदा। फोराव दङ जोंहा दायो आरो बिदिनो साननानै नायोब्ला बिदिनो गोब्राब बेराम आ जारफोर जायोब्ला जोङो आइथिंफोरजों थाङोबथ' जोङो हस्पिताल। फोरावहाय बा देहा फाहामसालिफोरावथ' जोङो थाबैनो सहैनाय नङा। जोंहा बेरामि सुबुंफोरा बांदों। खस्थ' मोनो बेफोरबायदि समाव माने गारिया जोंखौ हेफाजाब खालामो नङासै? ओ जोङो गारिफोराव गाखोनानै थाङोब्ला जोङो थाबैनो माने। देहा फाहामसालिफोराव सहैनानै जोङो जोंनि बेराम आजारफोरखौबो जोङो नायनो। मोनो बेफोर बायदि माने गारिया जोंखौ गोबां रैखा खालामो बा मा माने हेफाजाब खालामो गोबां माने बिदि हेफाजाब खालामो गारिया जोंखौ। आदसा नोंथाङाबो बे गारिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन दा न'?
औ हागोन।
दे
ओ सेथियावनो हामबायसै बिदि ओ मोजां। ओ मोनसे ओ टपिक बा सोमोन्दैनि सायाव रायज्लायनायनि थाखाय। आं बेखौ खाबुखौ मोनदों आरो नोंथांदों रायज्लायनानै मोजां नांदों ओ जितिजि मट मटर साइकेल बा गारि गुरा बेफोरनि जों रायज्लायदों नङासै होमबा ओ बेयाव ज। गोबां ओ लाबफोर जादों मोजां जादों जोंनि थाखाय खारन ओ गारि गुरा थानायलाय दिनैनि दिनाव दाबसे जायगानिफ्राय दाबसेयाव थांनो। मोजां हुबिदाफोरखौ जों मोननाय। नुनोमोनदों आरो दिनैनि दिनाव ओ गावबा गावनि न'खरफोरावबो बिदिनो मटर साइकेल। ओ जि साखा थोंनैजों सोलिग्रा बेफोरखौ बायना लानायखौ जों। नुनो मोनदों आरो लोगोसे साखा थोंब्रैनि ओ जिफोर गारि बेफोरखौबो बायना लानायखौय जों नुनो मोनदों नाथाय। बेफोर गासैयावबो आलादा आलादा जोंहा ओ जि ओ हुबिदा बे आलादा आलादा जायो जोंहा जेरैहाय ओ मटर साइकेलखौ नायोबा जोंहा साखा थोंनै आरो बेयाव उखुम गैया जोंहा ओ बेयाव सानै मानसि गाखो जायो आरो बिदिनो सलाय लांजायो नाथाय बेयाव उखुम गैयैलाय सा न्दुं बा अ-अखाफोर फैयोब्ला बेयाव जोङो अखा सि जानो गोनां जायो एबा सानदुंखौ मोनलाङो नाथाय जि थाखा थोंब्रै जिखो इंराजियावबा कार होनना बुङो जि गारि होनना बुङो बर'आवब्ला ओ बे गारिखौ बायना लायोब्ला बेयावबा जों साब्रै साबा बेफोरबायदि जों जिराय जायो सिं बाहाय आरो जोंहा बिदि ओ मुलाम्फाबो जायो आरो हुबिदा जायो जे जे अखाफोर फैयोब्लाबो सि जानो गोनां जाया आरो सान्दुं गोसा होयोब्लाबो बे सान्दुं सान्दुंआव खामनो गोनां जाया आनो आरो नोंथाङा जि बुंलांनायमोन गोबां रोखोमनि गारिफोर ओंखारदों गुबुन गुबुन नामफोर होनानै गारि फोर बानायदों नंगौ गोबां गारिफोर रोखोमफोर आरो मोनसे कम्पानिफोर थायो आरो बे कम्पानिनिफ्रायनो गारिफोरखौ दिहुनो आरो गुबुन गुबुन नाम होयो गावबा गाव कम्पानिया गारि दिहुननानै गुबुन गुबुन नामफोर होयो। आरो जोङो गासै गारिखौबो गासै गारिखौबो जोङो एखे मुंनि नुवा गुबुन गुबुन नाम थायो गारिहाबो गुबुन गुबुन नामफोर थायो नाथाय ओम मोनसे कम्पानिनिफ्राय गोबां गारिफोरखौ जों दिहुननायखौ नुनो मोनो मोनसे कम्पानिनिफ्रायनो जिनिबो जि जिनैनिबो बारा बेफोरबायदि मुंनि गारिफोर दिहुननो गो गोबां बेलेग बेलेग कम्पानिफोर दं नङासै होनबा? ओ बिदिनो जोंनि दों आरो दिनै आथिखालाव बिदि गारि गुरा थानायलाय गोबां खुबिदा जादों थांलाय फैलाय मोजाङै जादों गासैयावबो गोसो बायदिबानो थां नो हायो गाव गावनि मटर साइकेलफोरजों जायफोरा बायनानै लादों आरो जायफोरा ओ कारफोर दं बिसोरहाबो मोजाङानो जादों आरो लोगोसे नायनो थाङो बा दिनैनि दिनाव गोबां बेफोरबायदि ओ डिजाइन डिजाइननि कार नाय नो मोजां नुनाय गावबा गावनि ओ मे गनजों जिखौ मोजां नुयो बेखौनो बायनानै जोंङो सालायनायखो जों नुनो मोनदों नुआसै होमबा ओ गासै मानसियाब्लो मानसियाबो मटर साइकेलानो जा बा ओ गारियानो जा ओ साखा साखा खब्रैयानो जा साखा खबनैयानो जा खबथामानो जा जों बेखौ ओ गुबुन गुबुन ओ गाव गावनि मेगननि नोजोर जों जिखौ मोजां नुदों बेखौनो जों बायनानै सालायनायखौ नुनो मोनदों आरो जोंहा मटर साइकेल होनना ब्लुं बुङोब्ला मटर साइ केला जोंहा मोननै डिजाइननि मोननै ओ सिस्टेमनि दं सिस्टेम माने जाबाय बे बे मोननै आ
मोननै ओ बुस्थुजों सालाय जाग्रा बेफोरबायदि गारि सेया जाबाय ओ लाव लाव जि थाव बेजों खारग्रा मोनसे गारि आरो मोनसेया जाबाय बे थारिजों खारग्राबो जों बिदिखौ नुनो मोन ओ नङासै होमबा दा बिनिनो एसे सोमोन्दै सावरायनो थाखाय नोंथांनो आरो सम होनाय जाबाय
औ ओ जों सा नोंथाङाबो बुंलांबाय जे गारिफोरा जोङो माबोरै जोङो ओ हुबिदा जायो माबोरै माबोरै गारिफोरा दङ जों माजों सालायो बेफोरखौ नोंथाङा बुंलांबाय ओ जेरैहाय जोङो पेट्रल जोंबो जों सालायो आरो खायसे खायसे माने गारिफोरखौ जोङो डिजाइल बे डिजेलदोंबो सा लायनाय जायो आरो दानाथ' बिदिनो बेटारिफोरबो ओंखारबाय नङासै बहुत बेटारिनि अट ट'फोर बा बिदिनो ओ बेटारिस बेटारिनि कार फोर साखा थोंब्रैबो ओंखारबाय बेट्रिनि बा बिदिनो साखा गंथाम गोनां बा अट'फोर बेफोरबायदि रोखोमनि माने बेटारिजोंबो सालायनो हानाय बेफोरबायदि गा रिफोरा दायो अंखारबाय आरो बे बेटारि गारि फोरजों जोङो माने ओ हेल हेफाजाबबो जायो गौबो माने जोङो बेटारिनि गारिखौ जोङो नआव न'आवहायनो जोङो चार्ज होना लानानै जोङो जे सालायनो हायो बा थांनो हा हायो आरो जोङो साननानै नायोबा पेट्रलफोरखौ बा डिजेलफोरखौ फोरनि गारि फोरखौ जों सालायोबा माब्लाबा समाव जोंङो पेट्रल पाम्पफोरानो ब'न्द जानानै होयो बै बन ध' जानायफोराव जोंङो उखुबिदा जायो बिनिखायनो माने दायो जि ओम बेटारिनि जे ओंखारदों बेयो जोंनि थाखाय माने फारसेथिं नायोब्ला बुहुत हेफाजाब खालामो जेरै पेट्रल पाम्पफोरा बन्द' जायोब्ला जों मोननो थाङा बा जोङो न'आवनो चार्स होनानै जोङो माने बेटारिनिजों जों थांनो हायो नङासै बेफोरबो जोंनि थाखाय दायो गोदानै फैनाय बेफोरो जोंनि थाखाय माने जोबोद मोजां बा हेफाजाब खालामगासिनो दङ जोंखौ बा बिदिनो जों बुहुद माने गारिफोरनिफ्राय जों हेफाजाबफोरखौबो मोननो हायो आरो बि दिनो गारि होननानै बुङोब्ला ट्रेक्टरफोराबो गोलैयो बे टेक्टर फोरजों जोङो हालफोरखौ एव एवनानै जोङो माइफोरखौ जोङो मोननो हायो जोङो माइरंफोरखौ जोङो जानो मोनो टेक्टरफोरजों एवनानै दा ट्रेक्टरफोरा गैयामोनब्ला जों बेसांखिनिखौ माने खस्थ' खालामनानै मोसौ जों जोङो एवना नानै जानांगौमोन बैफोरबो जोंनि थाखाय मोनसे हेफाजाब होयो गारिया बे ट्रेक्टरफोराबो बिदि हेफाजाब खालामो जोंनि थाखाय बेफोरबो जोंनि माने जोबोद मोजां खुबिदाफोर दङ आ बेफोरबायदि आरो आदसा नोंथाङा एसे बुंबावगोन नामा
औ जिफोर बुंनांगौमोन नोंथाङा बुंलांखाबाय स' ओ बे समाव आंङो ओ बेसेक खोनो लायरायबाय मोजां नांदों लायरायनानै बेफोरबायदि गोबां बिदा जादों जोंना बेफोर थानायखाय ओ बेसेखोनो लाइ रायबाय आरो उइननि बेलाफोराव जों बिनि सोमोन्दै गोबां रायज्लायगोन होनासै होमबा आ स' बे-बेखबर बिसनियावनो आं दिनथ'नो सानबाय
आदसा जागोन दे दोनथ'बाय दे ओ दे